औ।
औ मा खालामगासिनो?
नै दं नै दं ओरैनो।
फ्रिखाना नोंथाङा?
औ फ्रियानो।
माने आं नोंथांनो कल खालामनायनि गुबै जाहोना बेनो ओ नोंथाङाथ' मोनसे सोदोबाव फोरमायनाय बा फिन होनाय बेखौ मिथियोना मिथिया?
औ मिथियो। मिथिनाया मिथ
माने बे गोदोनि गोदो बांसिन बाहायोमोन नाथाय आथि खालाव बांद्राय बाहायनाय नुवा बे रावखौबो माने बर' राव ओरैबायदि माखासे सोदोबफोर दं जेनेबा जायफोरजों फंसे बाथ्राखौनो मोनसे सोदोब गेबेङै फोरमायनो हायो आरो
औ।
फोरखौ बाहायनानै बाथ्राफोरखौ फसंनो हायोबा नांला बंसा गोलाव सम आद्रि जानायनिफ्राय जों बारगनो हायो आरो।
उम्म उम्म।
मोनसे रावनि गुमुरखौ मिथिनोब्ला बेफोर सोदोबखौ मिथिनांगौआ माने गोनां थार आरो जोंनि ओ संसार जानायावखौनो बुंजासिगोन।
ओं ओं।
जोंनि गेजेराव दं जेनेबा न'मा न'नि ओंखाम संग्रा ख'थाखौ मा बुङो नोंथाङा मिथियो नामा?
एखौथ' इसिं होनना मिथियो।
मा होनदों?
मा होनदों न'मा न'नि गेजेरनि खथाना होनदों?
औ न'मा न'नि ओंखाम संग्रा ख'था।
संग्राखौथ' इसिं होना मिथिनाय जायो।
औ औ औ नोंथाङा सैथोखौनो बुंदों। दाबो बावगाराखै नामा होमबा दासिमबो गोसोयाव दं दा?
दङ दंनायालाय बावगाराखै।
ओमफ्राय आरो न' मा न'नि गेजेरनि ख'थाखौ मा बुङो नोंथाङा मिथियो?
बेखौ अखं होनना बुङोदा ने?
औ औ
इनिफ्राय माइ बेगर दोनग्राखौ नोंथाङा मिथियो नामा? माइ दोनग्रा न' जेनबा?
औ बेखौ बाख्रि
नोंथां मोननावबो बाख्रिया दं नामा दासिमबो?
औ दङ
औ दा नोंथांमोननाबो न'आ गामियावनो होनबा?
औ गामियावनो जोंनाबो।
आथिखालावथ' जों गामिफोरावबो बांद्राय बाख्रिखौ नुनो मोनला गोदोनि सम यावसो गासैनावबो न'खर न'खर बाख्रि थाजोबोमोनना नोंथां?
औ थायोमोन औ
आथिखालावथ' जोंनि गामियाव जोबोद खम जालांबाय बाख्रिफोरा बिदिनो गामि गंसेयाव से न'खर बा जिबा सोरबा न'खरफोरनावल'सो बाख्रि थासिगोन मोनदांनायाव आरो।
औ औ
गोदोनि दिनावथ' माहाजोन फोरनावथ' मालाय गिदिर गिदिर बाख्रि थाथारोमोन।
औ औ
नोंथां आरो सोरबा सोरबा गोदोथ' गामिफोराव माने रायजोनिबो बाख्रि थायोमोन ना नोंथां
औ थायोमोन ओं
बिथांमोननाबो दासिमबो गामियाव बाख्रि दं नामा?
औ दं जोंनि रायजोआव बाख्रि दं दाबो।
माइफोर दोनोना दासिमबो नोंथां?
औ दोनो औ
औ जोंनि रायजो जानायनि मोनसे सिनायथि जेनेबा गंसे रायजोआ ज'यै थायो आरो बे रायजोफोरा जमायै माइ गायनायखौनो दोनायनोना नोंथां?
औ औ जमायै माइ गायनायखौनो दोनो नोंथां।
बे माइफोरखौ जेनेबा गामिफोराव सोरबा गामिनि ओ माबाफोर खामानियाव रांखानथिनि गोनांथि जायोब्ला बिदिनो माइफोरखौ फाननानै सुफुंनाय जायो आरोना नोंथां ओमफ्राय जेनेबा जोलैनो दोननाय माइखौ मा बुङोमोन नोंथाङा मिथियो?
बेखौथ' माइलि होननानै बुङो।
औ नोंथाङा दासिमबो बावगारजोबाखै माथो
औ मावाखै औ
ओमफ्राय जिरायग्रा न'खौ मा होनो मिथियो नोंथाङा?
जिरायग्राखौ सौरा न'ना मा होनना बुङोमोनथाय
औ सौरा नुवानो नोंथां।
औ
बेनिफ्राय ओ जेनेबा हाबायाव गय रानग्रा हिनजावखौ मा बुङो नोंथाङा मि
बेखौथ' बैराथि होनना बुङो।
औ बेेराथिया माबायावबो रानावा नोंथां बे गावदान मारिनो फैनायाव गय रानग्राखौ होन नामा नोंथां?
गाव दोनना बेलेग नामाथाय
अ माने बिसोर गुबै हाबायावल' गय रानो आरो ना
औ औ
बे बे हाबायाव बिबान बानग्रा हौवाखौ मा होनो नोंथाङा मिथियो?
बेखौ बारलांफा होनो नामा
औ औ नंगौ नोंथां बारलामफायानो बे बारलाम फाया साबैसे बानो बिबानखौ बिबान बाननाया साबैसे जायो ओरैनो
बेखौथ' सानै बाननाय नुयो आङो
सानैया ना आं सानै नुदों नोथाङा बानफेरदों नामा माब्लाबाफोर
मा होन हा आं बिदि बानफेराखै बानायालाय
आंबोथ' दासिमबो बिबान बाननो मोनाखै नोंथां ना थाय बाननो लुुबैदों माबादि मोनो
औ औ। मा मा खाबुफोर मोनबा बानबानो जाबाय नोंथां।
औ बेखोनो माने बेनि आसार खान्थिखौ माने मिथिनो लुुबैदों आरो। माबा ओरैनोथ' माबायावथ' बिबार मायावथ' थिंख्लि लायोना नोंथां थिंख्लि मोनब्रै उथाय लायोखोमा सासेयाव मोननै मोननै।
औ औ
ओरैनो थिंख्लियाव मा मासो नोंथाङा मिथियो नामा बे थिंख्लियाव मा मा खौ लानानै लानानै थाङो।
जेनेबा आं एसे मिथिगौ जेनेबा सिनि साहापात गाइखेर बिनि माबानि बा सोनाय नुयो नथां आं नुनायालाय
गय फाथैबो सोयो नामाथाय ना आलदालाय गय फाथैखौ
गय फाथै आं सोनाय नुफोराखै गय फाथैखौ एक्सट्रा माने माबायाव लांखायो दां मनाफ्राव
एक्स्रा लायोना ओरैनो इसेफोर लायो नामा सोखाथारानो बेहाय नुयाखैना माने आं आं गय सोयो होननानै सानो आरो ओमफ्राय बिदिनो सोरनाबा सोरनाबा लाव आरो नाबो आलायना बाननानै लांफानो लुबैयो आं नोंथां नोंसिनावबो बिदिनो नामा।
बिदिनो जानांगौ नोंथां आं मोजां नुवाखै जोंनि थांनायखौ
अ माने आं नुदों सोरनावबा सोरनावबा बिदिनो
सोरनामा सोरनामा बेलेग बेलेग नियमफोर जागोन नामा नोंथां।
औ जायगालानो जायगा आलदा आलदा जायो गासैबो एखे जाजोबा सोरबा सोरबा अमा खर' जालायो होननाय खोनाबावदोंसो आङो नंगौना नङाथाय बेसेबां सैथो दिनो जायगा लायै जायगा लालदान माबाफोरा आसार खान्थिया आलदा जाथारो आरो
उम।
फाय नोंथाङा खेराइखौ मि थियो नामा
खेराइखौथ' खोनायो ओमफा आं बा
खेराइ फुजा होनाया
जोंनाव खेराइ फुजा अ होआ नालाय आं बिनि बागै बारा मिथिया नोथां।
अ बे खेराइनि देरसिन आइजो माने बेखौ गुसुङै मा होनो नोंथाङा मिथियो नामा खेराइनि देरसिन नायजोखौ
बेखौ दौदिनि होनो नामा
नंगौ नोंथाङा मिथिगौनो माथो माने बे नङाब्ला खेराय फुजायानो आद्रा बायदि जायो आरो
औ।
दौदिनिया ओरैबायदि गोहोगोनां जेनेबा बियो मोनाबिल दिनो मोसायोबा फुंङा फुंजासिमहालागे थाद'आलासिनो मोसाना
मेंनो रोङै मेंनो रोङालासिनो मेङाबासिनो
बे गोदोनि जोंनि गोजामसिन बर'नि आसार खान्थि आरो बेफोरो माने फुजा बर'नि गोदोनि एकदम गोदो गोदायथारनिफ्रायनो होबोनाय
खोनायो नाथाय आं दिनैसिम मेगनजों नुफेरनाय जायाखै आरो ना
औ माने दौदिनिया गोबां रोखोमनि मोसानाय दं बिदिनो खामाव बारनाय मोसानाय
औ औ गराय दाब्रायनाय नामा?
गराय दाब्रायनाय बेफोबायदिया आलदा आलदा दं बिदिनो थुंग्रियाव गाखोनाबो मोसाबावो आरो बे दौदिनिया औ थुंग्रिनि सायावनो मोसायो। नायनो थाङोब्ला जोबोद सोमोनांथाव आरो बौवाना थाय बिसिनि आयथिंङाव गानानै मोस सायोबाबो फाय बे खेराइजोंनो सोमोन्दै खेराइनि गाहाय एबा देरसिन गोरा बेखौ नोंथाङा मिथियो नामा?
बेखौथ' मिनथिया आङो।
अ बेखौ माने दौरि होननानै बुङो माने बे नङाबानो खेराइ फुजा होनाया नाया जाया आरो बेसो माने खेराइखौ सामलायजोबो
औ औ।
बावनांगौ मा मा जिराथाय होफानांगौ बेफोरखौ बे नायजोबो आरो
औ औ।
बे खेराइ होग्रा बा खेराइ खुंग्रा जायगा बेखौ मा होनो मिथियो नामा नोंथाङा?
बेखौ खेराइसालि जागोन नामा?
औ नोंथाङा मिथिजोबथारगौ आ
मिथिगौ मिथिनायालाय।
नो बावाखै नोंथाङा गोदो फरायनायफोरखौ होमबा?
औ बावाखै बावनाया ओ।
आंहासो इसे इसे बावनानै दं नाथाय से नायफिनजोबनानै दासो गोसोआव फैफिनजोब्बाय आरो नोंथांजों सावरायनो मोननानै बांसिन गोसोआव थासिनबावबाय।
औ औ।
गोजोननाय थाबाय नोंथांजों दिनै ओ जोंनि बर'नि मोनसे सोदोबाव फोरमायनाय बाथ्राखौ नोंथांजों सावरायनो मोननानै
आंबो एसे एसे गोसोआव फै मोनदों।
खिनियावनो दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां?
औ जागोनदे नोंथां।